हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ ओम गोजोन मोनाबिलि नोंथाङा। औ।
औ औ।
आं नोंथांजों खोनादोंना नोंथां औ आं नोंथांजों औ ओ दैनि दैनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ
औ माने ओ दैया औ दै होननानै बुङोब्ला औ दै होननानै बुङोब्लाथ' जों दैखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बाहायो उम मानो होनोब्ला जोङो दै नङाब्ला जोङो ओ थांनानै थानो हायाबा थांना थानो थाखाय गोब्राब जायो ओ जिउआव मानोना बि दिनो औम आ जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउ ओ खुंनायाव नांगौ दैखौहाय उम बिदिनो ओ औ बिदिनो जि सुनाय दुगैनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिनो लोंनाय ओ बिदिनो बायदिसिना ओ बा ओ बिदिनो बायदिसिना खामानियाव औ बाहाय जायो आरो लोगोसेनो ओ बि दिनो ओ दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरनि थाखायबो दैया दैया गोनांथार ओम आरो लोगोसेनो दंफां लाइफांफोरनोबो औ औ
जेरै आबाद फोथारावबो गोनांथि जायो न' बां लुनायावबो जेरै बाला सिमेन्ट
औ नंगौ नोंथां दैखौ जोंनो औ गोबां खामानियावनो नांगौ जायो औ ओइ जोङो बुंनो थाङोब्ला जों दै नङाब्लानो थांनानै ओ थानो हाया इफोरबाय दि जोङो जायो आरो औ ओं मा जोङो जोंङा आरो दैखौ मोनथाम महराव मोननो हायो जेरै ओ ख फ गथा लाव लाव बे मोनथाम महर रावहाय मोननो हायो आरो आललागोस दिनो जों दैखौ ओ बि दिनो दैखर दंखल फुख्रि दैमा दैसा बिदि बिलोनिफ्रायबो जोङो दैखौहाय मोननो हायो आरो अ अखानिफ्रायबो जोंना दैखौहाय औ मोननो हायो औ
आरो औ
जेनेबा थ' गोबां खामानियाव बाहायनाय जायोना
औ नंगौ नोंथां जेरैहाय जोङो औ दै नङाब्लानो जोङो ओ औ दैज्लां बोथोरावहाय जोङो दै गैयाब्लानो जोङो ओ जोङो बिदिनो माइ आबाद मावनो हाया जोङो दैनि दैनि दैजोंसो जोङो माइ आबा बादखौहाय औ ओ मावनो गोनां जायो ओ लोगोसेनो औ दंफां लाइफांफोरनोबो दैखौ औ नांगौ जायो
उम मानसिनोल' नङा जेरै सबजि जुनार बिफां लाइफां गासिनोबो दैखौ नांगौ जायो दै गैयाबानो थांना थानाया गोब्राब
औ
बिदिनो आबाद फोथारावबो दैहु दै गैयाबा जाया माइ गायनोबो दै नांगौ बायदिसि मैगं थाइगं गायनायावबो दैखौ नांगौ जायो आरो मानसिनि अराय बा हायजानाय बुस्थुआनो दै जाहैबाय बे गैयाबानो थांना थानाया गोब्राब बां लुनायावबोथ दैखौ नांखागौ औ
नंगौ नोंथां
औ जेरै न' लुनाय न'-बां लुनायावबोथ न' लिर नोबाबोथ' दैखौ नांथारगौ। हाब्रु मिलायनायावबो दैखौ नांखागौ जायो। आरो बिनि उनाव नोङो पाक्क न' लुयोब्लाबो माबा मस्ला बिदिनो अन्थाइ बाला
औ सिमेन्ट बिदि गलायनो थाखाय औ जोङो दैखौ नांगौ जायो।
बि-बिनि उनाव आरो बेखौ मिलायनानै लुखांनायनि उनावबो आरो बिथा खौ बा अवालखौ राहोनो थाखाय दैखौ जायो बिदिनो आरो। गोबां खामानियाव बाहायजायो दैया।
औ आं सानो जे ओ दै ओ दैखौ दै दैखौनो बयनि ख्रुबो ओम ओ‌ गुदिसिन होननानै आङो सानो दैखौहाय।
औ
मानोना दै नङाब्लानो ओ थांनानै थानो गोब्राब जायो बिनिखायनो आं दैखौहाय ओ नङा ब्लानो ओ जा या होननानै आङो सानो जिउ खुंना हाया होननानै गोब्राब जायो होननानै आं सानोरो नों थां मानो होनोब्ला जोङो ओ औ ओंखाम जाया औ। नोंगौ नों थां ओ मानो होनोब्ला जोङो माबा मोनसे जामुं जायोब्ला औ दै खौनांगौ जायो। औ
औ
आरो जोङोहाय ओ बिदिनो मैगंफोरखौ बिदि जोङो सुनो थाखाय एबा मैला बा गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जोङो नांना थानायफोरखौ मुवा बेसादफोर खौ सुनो थाखाय जोंनो दै खौ नांगौ जाथारो आरो नोंथां।
ओं दैया बयनिसायबो सिगाङाव आरो। जेरै मुवा बेसाद सुनोबो गारि मथर जि जोम जिखुनु जाया मानो बुस्थु जिराद सुनो थाखाय दैखौ नांखाव जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां। आरो आरो जों लैथोनि दै खौहाय गोबाब होनानैबो ओ मिथिनानै मोनो आरो लोगोसेनो जों लै बे गोबाब बा लै थोनिफ्राय जोङो संख्रिबो मोननाय जायो। बे दै
ओ बे दै गोबाबनिफ्राय ओंखायनो औ दैखौथ' बिदिनो जानाय लोंनायनि अनगायैबो आरो गुबुन मोनसे जिब बिनि थाखाय थांना थानायनि गोबां जिबनि थांना थानायनि थाखाय नांगौ जायो जेरै नायानो दैया ा थाया जेरै गोबां माबा दं मानोोमला बिखौ गोबां जुनार दं जाय दैयाव थांनानै थायो बिसोरनि थाखायबो नांगौ जायो आरो जोंनि थाखायबो ज जानाय लोंनाय साफा सुफानि थाखायबो जेरै जोंनि मोदोमाव नांनाय मैलाफोरखौ सुस थ थांनो थाखायबो दैखौ बाहायनाय जायो। बिदिनो आरो गोबां खामानियाव बाहाय जायोबाय दैया
औ आद ओ जे बिदि साम' खांख्राइ ना बिदि मा एम्बु बिदि बाय बायदिसिना बेफोरो जे दैयावसो थायो बेफोरो आ दैनि दै खौ जोबोद नांग ब जायो आरो बिसोरनो दै नङाब्ला बिसोर बिसोरो आरो थांनानै थानो हाया बिसोरबो दैयावहाय औ
औ
दै गैयााबब्ला बि बिसोरो थैनानै थांगोन बिनिखायनो दैया दैया ओ बिसोरनि थाखायबो गोनांथार
दै गैयाबा बिसिनि थाखायबो गोनांथि दैया जोंनि थाखायबो गोनांथि गासिनिबो थाखाय गोनांथि जेनेबा दै गैयाबा बुहुमानो रानस्राव बालाहाबा जालांगोन। दंफां लाइफाङाबोथ दै खौ बोनानैसो थांनानै थायो नालाय।
औ लोगोसे नो औ लोगोसेनो औ नंगौ नोंथां। लोगोसेनो दंफां लाइ फाङाबो थानांगोन मानोना दंफां लाइ थायोब्ला औ जोङो अखाखौ मोननो हागोन। मानोना ओ अखा हानायावबो औ दंफां लाइफाङा हेब हेफाजाब होयो। ओ दंफां लाइफां गैयाबा जोंङो अखाखौबो मोननो हाय हानाय नङा। ओ बिदिनो ओ अखाबो गैयाब्ला ओ जे जोङो ओ बाला बालि बाला बारि जागोन ओ नङाब्ला ओ दै सिङाव लांगोन आरो नोंथां बिदि
औ मिथिख
ओ मा होनदो नोंथां?
दैै गैयाबा थांना थानो गोब्राब जागोन ना।
औ नंगौ नोंथां। ओ जेरै सुबुं माहारिया औ ओ जेरैहाय सुबुं माहारिया ओ सानफ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनायाव जेरैहाय ओ बिदिनो ओ बिदिनो संनायाव दैखौहाय संनायाव बाहायो आरो दुगैनाय जि सुनाय न लिरनाय ओ बिदिनो बाय दिसिना खामानियावहाय ओ बाहायो ओ सु सुबुं मानसिया सुबुं माहारिया आरो आरो लोगोसेनो ओ बा अरन बा अरनबारियाव थानाय जिब जुनारफोरा ओ लोंनाय एबा बिसोरबो दुगैनाय बिदियावहाय बाहायो।
औ आरो लोगोसेनो बिफां लाइफाङाबो देरनो थाखाय बिसोरोहाय दैखौ बोनानै लायो।
उम दै गैयाबा जिखुनु जिबानो थांना थानायनि थाखाय गोब्राब आरो ना जिब जा दंफां लाइफां जा मानसि गिजा
औ
गासिबो थांना थानाया गोब्राब आर ना दै गैयाबा।
नंगौ नोंथां।
दैयानो
नोंथाङा औ नोंथाङाबो नोंथाङा दै गैयाबा ओ थांनानै थानो हागोन नोंथाङा बेखौ सानो नामा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
दै गैयाबा मानसिया मैगं थाइगंबो गाज्रि नां
औ नंगौ नोंथां। औ
औ
जाबाय
औ नंगौ नोंथां।
मानसि थानाया गोब्राब
औ
आं सानो आरो जोंनि गैयाब्ला थांना थानो बिदिनो दुगैनाय देहाखौ साफा खालामनो मोना बेखौ बांसिन थांना दानिया जबरा बेमार आजारा नार्सि आं सानो आरो
खोनादोंना नोंथां औ फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां औ।
औ औ उनफोराव रायज्लायसिगोन औ देे।